हेलौ।
औ खोनाबायना।
हेलौ।
औ हेलौ' खोनाबाय।
औ खोना औ खोनाबाय औ।
औ औ ओ खुलुमबाय।
औ ओमफाय जोङो दा मा टपिकनि सायाव रायलायगोन।
ओ जों दाउ औ दावबाय नायनि सायाव जों सावरायसै नामा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जायगा हेल' खोनाबाय ना
औ औ औ दे बुं
औ ओ जों दा बड'लेण्ड ओ औ औ जों दा बड'लेण्ड ओनसोलाव दावबायनाय बा गुबुन ओनसोलाव दावबायनाय बिनि सायाव माने बै जायगानि थासारि बै जायगानि कालसार बै जायगायाव माबादि थांनानै एक्सपिरियेन्स मोनखो जों बिनि सायाव सावरायसै ना होमबा
औ
औ आ दा होमबा आंनो जागायसै ना होमबा ओ औ औ औ औ ओ बा आं बिदिनो हमना दावबायनाय बुङोब्ला जेनेबा जों गुबुन गुबुन जायगा जेरै ओ अरुणाचल थांनाय सिक्किम थांनाय दार्जिलिं थांनाय मेघालया थांनाय नागालेण्ड थांनाय बा जोंनि बड'लेण्ड ओन ओनसोलावनो जेरै सरलपारा लाबाय दिब्लाइ लाबाय दिरबिल लाबाय रायमना थाबाय औ संकस थाबाय बिदिनो लोगोसे काजिरङा मानास होरै थाहैबाय लोगोसे ओं बिदिनो गोबां जायगा जेरै जेरै हमना लाबाय आं रां रायम'नाखौनो बुंनोसै जेनेबा। ओ रायमनायाव। रायम'नायाव जेब्ला। बेरायहैयो अब्ला जों माने गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर जेरै मैदेर नुनो मोनगोन मै नुनो मोनगोन बिदिनो दावराइफोर नुनो मोनगोन बिदिनो जों माने नुफोरै नुफोरै जिब जुनार दावलाफोरखौ जों नुनानै जों गोजोन्नाय मोनगोन आरोखि।
औ ओमफ्राय औ नोंथाङा औ नोंथाङाहाय। ओरैनो बे जोंनि ओ बड'लेण्ड एरियायाव आरो। मा मायावहाय बेरायफेरखो? नोङो जोंनि जे बड'लेण्डआ जायगाफोराव आरो सिनारिया।
औ बिनि रायमना थाबाय। ओ फिसु पेबसु थाबाय जाय रायमनानि सिङावनो थायो पेबसु होननाय जायगा। बे थाबाय बेनिबो थाबाय ओरैहाय जोंनि दिर बिल थाबाय दिब्लाइ थाबाय। बेनिफ्राय थाबाय ओरैहाय जो- जोंनि उदालगुरिफोरजों माखासे जायगा थाहैबाय जेनेबा बैराबखुन्दा थाहैबाय। बेफोरबायदि बायदि बायदि दि जायगायाव बेरायहैनाय जाहैबाय आरोखि नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां। मा होनो नोंथ बैरब खन्द होनदोंना? बियो उदालगुरियाव दङ ना? औ बेयावहाय ओरैनो औ बियो बियोहाय ओरैनो बिनि सिनारिया आंथ नुफेराखै नालाय। ओ ओरैनो बिनि सिनारिखौ एसे खोन्थानो हागोन ना नोङो?
औ हागोन हागोन औ हागोन ओ बैराब खुन्दआ जाहैबाय मोन से ओ बिजों हाजो सेरजों अरुणाचल बरदारजों नांजाबनाय मोनसे जायगा बेजोंनो अरुणचलबो थाङो लोगोसे बेहाय औ औ। औ औ औ।
अ अरुणचलाथ बेजोंनो थाङोना मोनसे ओ सुइस गेट बायदि दं नामा बेयाव?
औ औ बेनो बेनो बेनो बैराबखुन्दा जाहैबाय औ। औ बाहाय नों एसे हाजो दावख्लाबनाय दं। माने बे सेरजों दै बोहैलाङो।
औ औ औ ओरैनोथ बे होनबालाय बियो ओ लामा सेरावनो जे बेफोरनो ना सिङावथ जेबो माबाफोर दंबावो नामा बेनि जे सिङाव?
भैर'ब खुन्दायावथ' ओरैनो जेबो गैया माने बे बेनो आरोखि बे जेखौ नुदों माने बे दै बोहैनाय हाजो बेनो आरोखि ओमफ्राय सुइस गेट बेनो आरोखि।
अ उम्म उम्म ओरैनो बेयावहाय
औ।
ओ दावबायगिरिफोरा रोना जोंनि बद ड'लेण्डनि अनगायैबो गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो फैयो नामा? गुबुन स्टेटनि मानसिफ्राबो
औ फैयो फैयो ओ जाय फोरा माने बड'लेण्ड ओन्सोल ओन्सोलखौ दावबायनो फैयो लोगोसे माने जायफ्रा अरुणाचल थां थाङो माने बिसोरबो नैबे बैराबखुन्द'आव एसे हाबलांनानै माखासे फट'फोर खेबजालांनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
उम्म उम्म। उम्म ओरैनोथ' होनबा मोजांना बे बेरायनायनि थाखाय बे?
औ औ मोजां मोजां बेनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो बड'लेण्ड ओनसोलाव बबे बबे जायगायाव दावबायखो?
आंङो?
औ।
ओ जोंनि क'क्राझार एरियाव आरो बेयावहाय बेर बेल निमलाय ओमफ्राय अ बेफोरावनो थांबाय आरो ओमफ्राय आं रायम'नायावहाय थाङाखै जेरै रायमनानि मोनसे ओ रायमनाजों थांनाय आरो मोनसे दङमोन ना बेखौ मा होनोमोनथाय आं बेवहाय थांबाय खेनसे ओमफाय ब्रा द्रायमनानि ज सिङाव आं हाबफेराखै आरो
औ औ औ औ औ औ दायनि मोदायाव थांबाय नों होमबा दैयावहाय थांबाय नों दैयाव थांबाय नों रायम'नानि दैयावहाय
रायम'नानि दैआव
औ रायमनाजों थांनाय मोनसे औ औ औ औ औ औ लोगोसे नों नोंथाङा बड'लेण्डनि अनगा गुबुन जायगायाव बहा बहा दावबायखो?
आङो ना बडलेण्डनि अनगा?
औ
बड'लेण्डनि अनगा आङो ओरैनो दाबो अरुणाचल थांदों ओमफ्राय अरुणाचलनि जा एरिया बेयाव थांबाय। ओमफ्राय शिलंआव खेनसे थांदों होमबाबो बेसेबां बेरायनाय जायाखै बेवहाय। ओमफ्राय बेलेगावहाय थाङाखै आरो ओरैनोथ' गुवाहाटियावहाय जोङो सिगाङावहाय फरायहैनायावहाय थाहैनो जाबाय बेयाव ओमफ्राय दरसा बेलेग जायगायाव थांनाय जायाखै।
ओरैनो नोंथाङा अरुणाचलाव थांनानै नोंथाङा बै जायगायाव थांनानै माबादि एक्सपिरियेन्स नुखो?
ओरैनोथ' मोजाङानो बाहाय मानि गोबां माने जोंनि जे दा एरिया दं आरो जोंनि गामि बा जोंनि ओरै सोहोर टाउन सोहोर बेबायदिनिफ्राय माने बेहाय एस बाबो माने फ्रेस गोजोन मानि बारखौ मोननाय बायदि मोनो आरो। ओरैनोथ' बेहाय बिफां लाइफां हा जो दैफोरखौबो जों गोबां मोनोना स्राय स्राय बोहैनाय दै मोनो ओमफ्राय बिफां लाइफांखौबो नांगौखिनि मोनो।
औ
ओमफ्राय माने फ्रेस माइन गोसो माने गोजोननाय मोनो आरो ना बांसिनैहाय माने पलुसनबो बिसोरनाव बारा एसेबां माने जोंनियाव जा बायदि गारि मथर होंगो दोंगो आरो ना जोंनाथ' नोङो एसे जोंनि गामि एरियाखौ एसे बारलांबानो जों थाउन बा सोहोराव थांबानो जोङो एसेबाबो धुलाफोर हाद्रि बेफोरबायदि मोनोना बाट बिसिनियावहाय बिदि एसेबां मानि बिदि गारि मथर खारनाय होंगो दोंगो गैया आरो ना साइलेन्ट आरो ना। सिरि थासारिया बिसिना माने सिरि आरो सिरि मोजां माने गोसोखौ मोजां मोनो। आरो बिसिनियावहाय बांसिनै
औ औ बेनिफ्राय औ नोंथाङाथ' सि शिलंआव थांबाय होनदों नामा?
औ औ
औ शिलंनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हा नामा नोंथाङा बैनि थासारिखौ माबायदि मोनहैखो
शिलंनाबो अरुणाचल बायदियानो एसे होनजायो। बे माने बेयावबो हाजो एरिया नालाय ओमफ्राय ओ मो मोजां आरो बिसिनाथ' आरो बिसनाबो पलुसना मोजां जे दा जानला मोनला गावसिनि जे बाहायनाय जिनिसफोर ओ गारखोन्दा जिनिसफोर था थायोना जेरै प्लास्टिकफोर बेफोरबायदिखौ बिसिना जोंनि बायदि जेराव मेराव गारलानानै ड्रेन फ्राव जमा जानाय मानाय बेबादि मोना बिसिना मोनसे मोनसे दास बिन थाखा जोबो आरो ना। क्लिन बानायबाय थायो गामि एरिया एकदम फ्रेसखा आरो ना मोजां मोनो ओमफ्राय बा बेयावहाय जोङो नोंनि गारि सालायनायनि थाखाय आरो ना लामाया आं जोंना मानि रिक्स सि आरो गारि सालायनायनि था खाय बा जोङो जों थ' एसे हजों माने गावसिनि मैयानिया बांसिन एक्सपिरिन्स दङ बात जोंनिया आरो ना जोंनि जे नैबे बड'लेण्ड एरिया बा गुबुन हादोरनि जायगा नि मानसिफोर सुबुंफोर दावबायफैयोना नि थाखाय मानि रिक्स गोनां। नङा आरो? गारि सालायनाया बेखौ बिनि सायाव आरो ‌उम अरुनाचलाबो बिदिनो। बेनाबो लामाया बिदिनो गोजौ गाहाय माने ओ गारि सालायनायनि थाखाय गोबां माने रिक्सि गोनां आरो माने थाल लानानै मोजाङै सालायनां ग'' आरो ना। बेल' मोनसे बिदि आफाय जायगायाथ' ओरैनो मोजां बिसिना आबहावाया मोजां आरो ना एसेबां मानि बिसिनाव गुबुंले गैया जोंनि बायदि। दे
दा नो-नोंथाङा जेनेबा ओ ओ सरलपारायाव थांबायना नोंथाङा?
ए औ थांबाय औ
औ दा ओ दा बेनिफ्राय बाहाय थांनाय समाव जेनेबा बिसमुरिनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा था आवगायजेनबाय सल सरलपारायाव थांनो थाखाय। उल्था फानि मोनै जासिम समाव बे हाग्रा गेजेरगांनि समावहाय नोंथाङा मा मा जिब जुनार नुलांखो मा मा दाउसिन-दाउला नुलांखो माबाइदि नुनानै माबाइदि एक्सपिरियेन्स फैखो बिनि सायाव बुंनो हागोन ना?
उम सरलपारायाव थांनायाव ना सरलपारायाव थांबा थ' आङो जेनेबाहाय थांनाया खोनथामसो जाबाय अब्ला बो माने इसेबां बिदि जिब जुनार नुवा खै ओमफ्राय माबाखौ नुदों आरो ना बे ओ गल्डेन मांकि जे होनो
औ औ
बेखौहायल' नुदों आङो बांसिनै दाबो ओ थांनायनिफ्रायनो माने बेखौल' नुयो आरो ओम ओमफ्राय दस्रा जेबो नुनो मोनाखै आङो ओमफ्राय ओ सिखिरि फोर थायो जे जमा जमा लामायाव औ बेखौ नुबाय आङो ओमफ्राय ओरै मा-माखासे मानसिफोरा मैदेर बारस'नाय मानाय बिदि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जों बेबायदि दाबो नुफेराखै आरो बे गल्डेन मांखिखौल' बांसिन नै नुदों ओमफाय ओरैनोथ' बाहाय थांबा बिराद मोजां मोनो ओरै जों गामि सिंजों थांगोन ओमफाय जेनेबा हरैसो सौहैबाथाय ओ गुवार जाय गा माने मोजां मोनो आरो ना हाजोबो दङ नालाय ओमफ्राय एसे एसे जोमैफोरबो नुगोन होआ ओमफ्राय दै बोहैनाय दैफोराव थानानै गोजोननाय लानो हायो जों ग जों गरमावसो थाङो नालाय माने दुगैनो मोजां मोनो औ बिदि नुथायखौ नुबानो माने मोजां मोनो औ
जोंहा टाइमाबो जाबायना नोंथां होनबा
होमबा जासिगोन ना नोंथां